औ ओ माबोरै दं नोंथाङा?
औ दासान्दै मोजाङै ओ दंथ'यो नोंथां। ओम नोंथांनिया फन दा हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
औ ओं आं दिनैनि बे समाव नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों ओं सम मोनोब्ला बेरायनायनि सोमोन्दै सुंद'यै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा आंनो दसे समखौ होनो हागोन ना? नोंथां?
औ नोंथां हागोन दे।
दाथ' जोंना बेरायनाय बुङोब्ला ओं गोबां रोखोमनि बेरायनाय दं जेरै जोंना न'खरनि सुबुंजों बेरायनाय लोगोफोरजों बेरायनाय, सोरबा माबेबा फरायसालि नाथाय बेरायनाय। सोरबाया आरो धोरोम बायदिसिना खौ लाना बेराय बेनिफ्राय ओं खायसे खायसे आरो ओं गोबां मि नुफेरै जायगाखौ नायनो थांनायजों लोगोसे गावजों लोगोसे गुबुनखौबो ओ
ओं
एसे समनि थाखायबाबो गोजोन होफानो थाखाय बेखौ ससियेल मिडिया बायदिसिना नेयाव देखायनानै ओ बेरायनो थांनाय बे गोबां दोङो
औ औ नंगो नोंथां
बेनि गेजेरावनो नोंथाङा आंनो ओ एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना माब बे ओ माबे मोनसे बेरायनाया ओ नोंथाङा मोजांसिन मोनो माबायदि बेरायनानै बेखौ
औ नोंथां बेरायनायनि बाग ओ बेरायनायनि बागै बुंब्लाथ' नोंथां जोंनिया जेरै फेमिलि हिसाबै थांब्ला जों बेरायनो इसे ओ जेनेबा जों फेमिलि जयै थांबा जोङो बेरायनो होनोब ब्ला जों इसे जेनेबा हान्थिलांनो थाखाय जोङो जेरै गारि एबा ओ जेखि जाया जों हान्थिलांनो थाखाय मोनसे गारि बुक खालामनाय जायो नोंथां जे-जे जेरै जों फेमिलि हिसाबै थांबा नोंथां जों फे फेमेलि गथ' गथाय गथ' गथाय थांबा जों गथ' गथायखौ जेनेबा बै जायगानि जे बै जायगानि एबा बैनि ओम जायगायाव जा नुथाय हाजो हाला ओम जेरै जों मोनसे पिकनिक स्पट एबा हान हान्था मेला हिसाबै जों ज' ओम ओ जेनेबा लावखार ओंखाम जानो थांब्ला जेरै जों दै दैमा दैसा एबा हाजो हाला सेर सेराव जेनेबा जों ज' जाहैनाय फेमिलि हिसाबै जाहैनाय जायो नालाय नोंथां बेदिबायदिनो नोंथां थिग थाग बेबायदिनो जोङो बै जायगा मोनसे जेर जेरै हाजो हाला जाय हाजो हाला दैमा दैसा सेर सेराव जोङो ओ जेरै ओ लावखार ओंखाम जाहैयोब्ला बै लावखार ओंखाम जाहैनायाव बैनि थासारि एबा बैनि हाजो हाला मिथिंगा दाावसिन दाउलानि गाबनाय बेफोरनि सोमोन्दै जों गथ' गथाय एबा फेमिलिजो थांबा गथ' गथायाइफोरनो बैफोर नुथाय एबा जों जा सोदोब खोनानाय बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हायो। आरो जों जाहाथे गथ' ग थाया ओम ओ जेरै जों फरायफुबाय थानाय लाइमोन गथ' गथ' गथायफोरनो बैफोर जायगानि थाखाय उम जे आरो जायगानि थाखाय आरो बैफोर गाबनाय दाावसिन दाउला बा बैफोर थाइनि थाखाय जोङो गासैखौबो फोरमायनो हायो जा ओ परिखा बा आनजाद फोराव बेफोरखौ सुंद' ओ सुंद' लिरनो थाखाय बेफोरनि थाखाय बेफोरखौ फोरमायनो हायो आरो जों जे फेमिलि थांबा दुखु दाहा फोरखौ बावगारनानै जोङो ज' दसे सम बेयाव फुरथि मिनि खुसि लावखार ओंखाम जाहैनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नंगौ नोंथा। बिदिनोहाय जोंहा बेरायनानै गोबां ओ मुलाम्फाबो जायो होननानै जोङो सानो। ओ जोंना-जोंना ओ बे मुलुगनि एबा बे बुहुमनि गासै गुजि गुजि एबा गुजिबा जौखोन्दो सुबुआनो जोंना बेरायनायखौ ओ मोज मोजां मोनो
औ नंगौ नोंथां।
लोगोसे ओ गोबां जोङो उम गियानफोर बाहेरा गियानफोरखौ जोङो सोलोंनानै फैनो हायो जेरैहाय जोंहा। बाहेरा गोयान सोलोंनायजों लोगोसे जोंहा गोबां नुफेरि जायगा फोरखौ नुनाय बिदिनो जोंना लोगोफोरजों थांनानै आर आरो गावनि गोसोनि ओ दुखुफोरखौ ओ दसे समनि था थायबाबो जोंना ओ गोसोखौ दान्दिसे मोजां मोन होनो हायो। जेरै सासे सु सुबुङाहाय जोंना न' सिङाव थायो‌ थाबाय थायोब्ला बे सुबुंनि गोसोआ एबा बे सुबुङा हारसिंनो मायबा मायाबि सानफ्लांनानै ओ नंनायनि नङैनि गोबां बा थ्रा सानफ्लांनानै जोंना बेफोरखौनो जोबोद दुखु खालामो बेदि ओ बेदि थास्लायस्लाय जोंना। ओ बेदिस दसे स बबेबा मोनसे जायगायाव एबा खाथिनिनो गामिफोराव बाबो बेरायना फैनानै जोंना गोबां ओ गोसोखौ मोजां मोनो
औ औ नंगौ नोंथां
गोबां जायगायाव थांनाबाबो गोबां ओ सोलोंथाइ मोननानै फैयो जेरै जोंना खाथिनि ओ गुबुन हादर भुटान बेफोराव थांनाबाबो जोंना ओ थांनानै ओ गोबां डिसिप्लेनफोरखौ मि थिना फैयो जेरैहाय बे ओ जायगानि थासारि एबा बे जायगानि राव धोरोम ओ बिसोरो माबायदि जायो माबायदि थायो बेफोरखौ जोङो मिथिना फैयो लोगोसेनो जोंना ओ बे जोंनि हादोरावहाय ओ गोबां ओम गाज्रि मुवा बे बायदि मेथाइफोरखौ जाखांनानै प्लास्टिकफोरखौ बायदिसिना लामाफोरावनो गारनानै दोननाय जायोना नाथाय जोंना बिसोरनि ओनसोलाव थांब्ला जों बेखौ ओ सोलोंना फैनो हायो दि जे ओ जोङो बेफोरदि जाखान्दा बुस्थु एबा मेथाइफोरनि पेकेटफोरखौहाय जोंहा जानला मोनला गारोबा बियो ओ बे प्लास्टिकआथ मालाबाबो सेवनानै थाङा नालाय बेनि थाखायनो हाफोराबो जोबोर गाज्रि जायो होननानै जोङो मिथि होयो बेजों लोगोसे जोंना थ ओ गोबां ओ सुबुंफोरानो जोंना बायदिसिना गय बायदिसिना जायो। बिदिनो पेकेटाव मोननाय बायदिसिना ओ गय सुफारि बायदिखौबो जायो बेफोरबायदिखौबो जानानै जोंना लामा सामा एबा जेराव ओ जायो। बे जायगायावनो ओ खुदै गारनाय मा गारनाय बे ओ बिदिखौ जों नुयो। नाथाय जोंना बे हादोराव थांनानै ओ बिदि खालामहैबा जोंना जुरिमाना ओ फोनांनाय जायो। बेखौनो फोरमायनो हायोदि जोङो ओ जागाखौ ओ साफा ला खिनाय एबा बिसोर बिसोरनि ओनसोलफोरावथ' जोबोर साखोन सिखोन लाखियो। बिदिनो जोंना गारिफोर औ। बेरायनो थाङोब्ला गारिफोरखौबो जानला मोनला सलायनाय नाथाय जोंना बिसोरनि ओनसोलाव थाङोब्ला जोंना गारिखौ मोनसे डिसिप्लिनावनो सलायनांगोन एबा जोंना ह'र'न बायदिसिनाखौ बारा दामनो मोना। एबा जोंना ओ गारि गुबुन गारिखौ जोंना अभारटेक बा बारसनानै थांनो मोना बेफोरखौ जोङो सोलोंना फैनो हायो नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
माबेबा जायगायाव ओ दावबायनानै माबायदि ओम रोंबोखो एबा गोसोखौ माबायदि मोनबोखौ बेखौ ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
बिदिनो बेरायनो थांनायनि बागै बुंब्लाथ' जों जेरै मोनसे जायगा दावबायनो थांब्ला जोङो जेरै ओ मिथिंगानि समायना गाबफोरखौ एबा मिथिंगानि बागै लानानै जोङो इउ इउ ग गथ' गथाय एबा इयुन जोलै बा जोङो सोलोंना लाबोनो हायो जेरै जो खा जोंनि आनजाद एबा ओ आनजादफोरावबो दानिया जेलेबा मिथिंगानि बागैबो फैयो बा दाउसिन दाउलानि बागैबो फैयो बेफोरखौ लानानै जों सोलोंबोनो ओम लाबोनो हायो आरो जों जाहाथे बैफोर स ओ समायना गाब बा बैफोर दावसिन दाउला एबा जों जा जागायाव थाङो बेफोरनि साब सिकुन बा नोंथाङा जेरै बुंलांदो बेबायदिनो जों बेफोरदि गियानफोर खौ लाबोनो सोलोंनानै लाबोनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो जोंङा ओ जोंनि खाथि सिनाव थानाय गुबुन ओ जोंनि खाथिसिनाव थानाय जोंनि हादोरारि हाग्रामा जेरै मानास बायदिसिनायाव थांनाबो जोङो जोबोर गोसोखौ गोजोननाय मोन नायजों लोगोसे जोङो गोबां बाथ थ्रा सोलोंना फैनो हायो जेरै बेयाव थाङोब्ला गोबां बेसेन गोसा बेसेन बेसेन गोसा बिफां लाइफां मोनो। बेफोर-बेफोर बेखौ जोङो मोनथिना फैयो बेजों लोगोसे जोंना बे हाग्रामायाव थाङोब्ला बुहुमनिनो मुंदांखा जोंना थसेल' गङारि गान्दा बे बेखौ जोंना बे हाग्रामायाव मोननाय जायो। बेफोरखौबो जोङो नुनायसै। जों लोगोसे जोंना गोबां मैदेर मोसा बायदिखौ नुनायजों नुनानै दाउमा दाउसा बेफोर ओ नुयो। नुफेरै दाउमा दाउसाफोर नुयो। जिब जुनार बायदिसिना बिफां लाइफां बिफांफोरखौबो जों नुयो। आरो बे हाग्रामायाव गुबुन हादोरनि सुबुंफोरा बेरायनो फैयो। जों बिसोरजों सावरायलायनो हायो। बिसोरनि जों मिथियै बाथ्राफोर खौ बिसोरनिफ्राय जोङो मोनथिना लाखिनो हायो। आरो जोंनि ओनसोलनि मोजां मोजां बा थ्राखौ खोन्थानानै जोङो गोग्गानो हायो। बिदिनो जोङो जोंनि रोंनाय खौ बिसोरनो सेयार खालामनो आरो बिसोरनि रोंनायखौ जोङो सोलोंना लाखिनो हायो आरो। बिदिनो जों बिसोरनिफ्राय सोलोंना ला खिना जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरनो जोङो फोरोंफैनो हायो। बिदिनो जोंहा बेरायनायजों लोगोसे गोबां मुलाम्फा जायो होननानै आं सानो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां थारै नों थांनि होननाय नोंथांनि बुंनाया सैथो।
औ
नोंथाङा होमबा दा गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव बेरायनानै बेरायनो मोनबाय एबा नोंथाङा गुबुन गुबुन जायगायाव बे बेरायनानै गियान एबा सोलोंनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों ना नोंथां?
औ नंगौ।
औ औ जोंनि ओनसोलावबो बि दिनो उम दावबायथावना एबा हानथिजाथावना ओ जायगा दं बेबायनो नोंथाङा जेरै बुंलांदों ए बा नोंथाङा जेरै फोरमायलांदों थिग बेबायदिनो जोंनि जागायावबो बिदिनो दावबायथावना एबा हानथिथावना दं जोंनियावबो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ नोंथाङा बेफोर जायगायाव ओ थांनानै माबाफोर गियान मोनबोनो हादों नामा नोंथाङा सुंद'यै फोरमायलांनो हागोन ना?
गियाननि बाथ्रा बुंब्ला बुंब्लाथ' नोंथाङानो जा ओ आंनो एसे आगोलावनो फोरमायलांदों थिग बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोल एबा जोंनि जायगाफोरावथ' बेबायदिनो जेरै बेलेग हादोर ए बा बेलेग स्टेटाव बेलेग जोंनि हा जोंनि जायगा एबा जोंनि गावेला ओनसोलफोराव बेलेग आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंनि गुबुन गुबुननि जेरै गुबुननि साब सिखन एबा जोंनि साब सिखना बुङोब्ला गुब गुबुननि जायगायाव जेरै था प्लास्टिक सालास्टिक बेफोरखौ डासटबिन एबा मोनसे थबुर जागायाव गारनाय जायो। जेरै जोंनि ओनसोल जो-जोंनि ओनसोलाव जेरै ओ ज' मोनसे ज' दाबसे जायगायाव दोन थुनाय जाया लेथेर फेथेर गारनाय जायो। एबा बेफोरखौ एसे फाराग गुबुन सिटेट एबा गुबुन जायगानिदो जोंनिदो एसे फाराग नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां। ओ नोंथां जोंना बिदिब्ला समाबो जाबाय।
औ
नोंथांजों रायज्लायनानै गोबां मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिबाय आरो लोगोसे आङो जा मोनथिगौ बेखौ नोंथांनो फोरमायनो मोननानै आङो जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ गोजान गोजोननाय थाबाय नोंथां औ